हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों बुं।
अह नोंथांनिसिम आं दा मोनसे उन्दै समनि ओ गारबोनाय समफोरखो आङो नोंथांनि सेराव आयदा मो-मोनसे आयदाखौ बुंनो सा नदों आं बुंनो हागोन ना ओ उन्दै सम होननानै बुङोब्ला जों सुबुं माहारिया देर नाय लोगो लोगोनो जों माखासे समाजनि खामानिफोराव खारफानो गोनां जायो। जायनि थाखाय जोङो उन्दै समखौ जों गारबोनानै जोंनि दा जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय माखासे खामानिफोराव खारफोनानै खाबजाहोनानै जोङो बेफोरबायदि उन्दै समखौ जों बावगारबोनांगौ जायो। आरो जोङो बुंनो थांबा ओन्दै समाव ओन्दै समखो जोङो दा देरनायजों लोगोसे जोबोदै गोसोखांहरो। मानो होनबा जोंनि उन्दै समाव गेले नाय, रंजाना याव जेबो बानाय मेंनाय होननाय गैयामोन रावजोंबो नांलायनाय, खमलायनाय एबा सोरखौबा बोराबनाय होननाय गैयामोन। जोंनि उन्दै समाव बुंनो थांब्ला जों बांसिनानो गोसो खुसियै रंजानानै ओ न' नानै गोदो गोदो उन्दुना थानाय बिबै बिबौ फिननो ओमफ्राय सिलायाव मोनाबिलि सम जायोबा जों सल'बाथा खोनासंनाय बेफोरबायदिया जोंनि उन्दै सम समनि जाथायाव जोङो ओ गोसोखांनाय मोनसे खान्थि होननानै बुंनो हायो। मानो होनबाना जोङो उन्दै जोङो बावदोंबाबो ओ गारबोदोंबाबो जोङो जोंनि गोसोनिफ्रायार गारनो हायाखै एबा बावगारलांनो हायाखै जाय उन्दै सम जों गोसोखांब्लाबो जों दा बेफोरखौ गेलेनो हाला एबा रंजानो हाला मानो होनबायना जोंनि जाबायदि इफोर गेलेनाय रंजानायखौ जों दा सासे मानसियाल'सो गोसोखांदोंबाबो बैफोर जाय गावनि लोगोफोरमोन बिसोरो नाथाय गेलेनाय नंला। मानो होनबाना गासिबो समजों लोगोसे खारफादों गावनि गावनि एबा जिउ खुंनाय राहानि थाखाय गावनि इयुननि थाखाय साननानै गासैबो खामानियावानो खाब जा दों
औ नंगौ
थाखाय जोङो रावबो उन्दै जाफिननो हाया। आरो बैफोरबायदि जोङो उन्दै उन्दै समाव गेलेनाय रंजानायफोर जों गोसोआव फैब्लाबो जों बेफोरबायदिनो रजानायखौ जों लानो हाया नाथाय जोङो बेफोरनि बागै जों बुंनो हायो गोजोन लानो हायो गावनि लोगोफोरखौ जेब्ला लोगो मोनगोन अब्ला जोंनि उन्दै समाव जानाय जाथायफोरखौ जोङो खोन्थालायनानै एबा मिनिलायनानै जोङो रंजा गोजोन लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो जों बेफोरबायदिनो उन्दै समनि बाथ्राफोरखौ जों गोसोखांनानै मालाबा समाव मिनिफ्लाङो मालाबा समाव माबेबा मोनसे थाब खामानिफोरखौ मावोब्ला जोंनि उन्दै समनि बाथ्राफोरा थाब गोसोआव फैयो मानो होनब्लाना जोङो उन्दै समाव बिदि बायदि खामानि मावदोंमोन जों बेदिफोरबायदि गेलेदोंमोन बेफोरबायदि मोनसे सावगारिया जोंनियाव जाखांफैयो आथिखालनि गथ'फोरखौ नुनो थाङोबा जोङो बांसिनानो एफोरबायदि गेलेनायखौ नुनो मोना गेलेबाबो बुहुतआनो खम मानो होनबाना बिसोरो बांसिन बिदिनो न'आव थायो दाना आरो बांसिनानो मबाइलफोराव थानायखौ जों नुनो मोनो। उन्दै समाव जा गेलेनाय रंजानाय जानायखौ होनना बुंनो थाङोबा जोङो थाखुमालायनाय गेलेनाय काबादि नाय बल गे गेलेनाय गर गेलेनाय दांङा गेलेनाय गरलाइ गेले गरला ना मा इफोरबायदि बे खेला गेलेनायखौ जोङो ओ जोबोद नुनो मोनदोंमोन आरो बाथा गेलेनाय। बे फोरबायदियाबोथ' जोंनि थाखाय मोनसे गेले नाय जायो गेलेनायखौ जोङो गोसो खांबाय थायो। जोङो उन्दै सम समाव जेब्ला जोङो गाम गामिनि गामि एबा जोङो जेब्ला गामिनिफ्राय सोहोराव फैयो अब्ला जों गामियाव थांङो अब्ला जों नुयो जोंनि बे मोनसे गेलेग्रा फोथार एबा जोंनि फिल्ड स्कुल फरायसालि फिलद बेफोराव जों जोङो उन्दै समाव गेलेयोमोन मायोमोन बेफोर सावगारिया जोंना जाखांङो बेफोरबायदि जायगाखौ नुयोबा जोंनि गोसोआव नुजाफैयो जे उन्दै समाव जों बि बेफोरबायदियाव थाखुमादोंमोन बेफोरबायदियाव गेलेदोंमोन होननानै जायनि थाखाय जों उन्दै समनि बाथ्राफोरखौ जों गोसोखांङोब्ला दुखु मोनो‌।
औ नोंथां नंगौ
खौ जों मोनफिनबाय थानाय नंला होननानै मानो होनबाना जोङो देरनाय लोगो लोगोनो जेरैबायदि आ समजों खाब जाफानानै गावखौ समजों गोरोबफाहोनांगौ जायो मानो होनबाना आथिख आथिखाल मुगायाव समजों गोरोबफानो हायाबा जोङो जोबोर गु दुखु खस्थ' गोलैनांगौ जायो मानो होनबाना गावनि जिउ खुंनाय राहायाव जोङो गावनि जिउखौ फोथांना लाखिनो थाखाय थांना थानो थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खामानिखौ मावनांगौ जायो जायनि थाखाय जोङो रां आरजिनो माबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो आ आ खाबजानांगौ जायो जायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि उन्दै समनि जों गेलेनायफोरखौ गोसो खांनो मालाबा समाव जों सम मोना ए जाय आरो जोङो दानि देरनाय लोगो लोगो जों बेफोरबायदि रंजानाय गेलेनायाव जोङो थाबाय थानो हाला मानो होनबा ना साफ्रोमबो जोंनि लोगो फोरानो गावबा गाव खामानियाव मुखुब जाबाय रावबो रावजोंबो लोगोफोरजों ओ गेलेला एबा बेरायला बेरायबोलाबो जोङो बांसिनानो उन्दै समनि बाथ्रानि फारसे बारा रायलायनायखो जोङो नुनो मोना रायलायब्लाबो जों जोंनि खामानियाव एबा जोंनि समाजाव दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय बाथ्राखौसो जोङो रायलायो जायनि थाखाय जोङो उन्दै समनि बाथ्राखौ मालाबा समाव गोसोखांनो जोंना खाबु फैया आरो नोंथाङा जेनेबा बे उन्दै स समनि बागै एसे माबाफोर बुंनो हागोनबा
औ औ हागोन नोंथां ओ गासैबो बाथ थ्राखौथ' नोंथाङा बुंनानै मोजाङै फोरमायनानै होखाबाय ओ आं आं जेखिनि हायो आं हमदांना जेखिनि मोनदों बेखिनिखौ आङो बुंनो नाजागोन नोंथां गुसुङै
औ
औ उन्दै सम बुङोबा थ' जोङो बयबो उन्दै समाव गासिबो थांफिननो लुुबैयो मानोना उन्दै समा ओरैबायदि स सम जेराव जोंहा जेनिबो ओ जेबो दुखु गैया जेनिबो आंखाल गैया आरो गोबां ओ बिमा बिफानि अननाय थायो उन्दै समाव बिदिनो गोबां लोगोफोर थायो बिदिनो जोङो उन्दै समाव गोबां गेलेयो मिनियो रंजायो लोगोफोरजों बेरायो बिदिनो उन्दै समाव जों गोबां ओ खेलाफोर गेलेबोयो बिदिनो जोङो गलला बायदि गेलेयो ओ थाखुमाना नागिरनाय जायखो जों स्प्रेड होनना बुङो बिनिफाय जोङो लुदु गेलेयो ओ बिदिनो फरायसालिफोराव लुदु गेलेयो केराम गे लेयो बिदिनो जोङो सेस होननाय खेला मोन से दों बिख खौबो गेलेयो जोङो उम गोबां इदिनो जनानै गेलेनाय बुङोबा जोंहा गर बिदिनो आरो औ ओ खारनाय गरला ओ ओ जोङो दैयाव बो गेलेयो थाखु थब्ल'नानै दांनाय औ गेलेयो। उन्दै समाव बेफोरखौ बयबो गोसोखाङो आरोना दासे
औ।
दानि सुबुंफोरा नाव जानानै नाथाय गोबाङानो गोसोखाङो। ओ उन्दै समनो समाव थांफिननो लुबैयो आरो। ओ उन्दै समाव बयबो ओ उन्दै समाव फरायसालियाव फैनो बानाय ओ फरायसालियाव दोनफैफा गाबनाय बेफोरखौ ओ गासैबो गोसोखांओ जानांगौ।
औ नोंगौ।
थां।
ओ आरो जोङो अ नोंथाङा मा बुंनो सानदों।
औ औ। फरायसालियाव फरायनाय लोगोफोरखौ गोसोखाङो। बिदिनो गोसोखांनानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनो उन्दै समाव बारहोनाय सम फोरा जेरैबायदि गोजोन मोन दा बेबायदि गोजोन गैया नोंथाङा बुंबाय दानि गथ'फोरा ओ बिदि बारा गेलेला न' सिङाव थायोहोनना नोंगौ नों थां बुंनाया सैथोआनो ओ दानि गथ'फोरा मबाइल जोंनो थाजोबो मबाइल एबा टि भि जों नो न' न' न' सिङाव हाबनानै थायो ओ दानिया बारा टिभि टिभिखौ बारा नुनो मोनबावलिया। नाथाय दा मबाइलाव बांसिन थानाय खौ जोङो नुनो मोनो ओ सिगां एसे सिगाङाव जोङो मबाइल टि भि बाहायनायखौ जोङो बांसि सिनै नुयोमोन नाथाय दा बांसिन मबाइलखौनो बाहायो। ओ दानि सेंग्रासाफोराथ' बिदि ओ गोदोनि बायदि साइकेल एबा बिदि थाबायनानै बेरायला बाइकजों बेरायो दानि सेंग्राफोरा। गोदो जेरै ओ गोदो उन्दै समाव सांग्रेमा बायदि हमोमोन जों मोनाब्लि मोनाब्लि ओ सांग्रे मा हमनानै थल' सुनाय बेफोरबायदिखो ओ बयबो गोसोखांफिनो जानांगौ। थारैनो नोंथाङाबो गोसोखाङो जानांगौ। औ ओ आबै आबौनि सल-सल'बाथा खिन्थानाय आबै आबौ नाव आलासि जानो थांनाय बेफोर औ गासैबोथ' गोसखांखायो जानांगौ।
औ नंगौ।
बेखिनियानो नोंथां
औ आरो इफोर बायदिनो जोङो ओन्दै समाव जोङो जा गेलेनाय जा रंजानाय बेफोरखौसो गोसोखाङो होननानै नानै नोंथाङाबो बुंदों नंखागौ आरो बे बाथ्राया आरो बे बेफोरबायदिनो जोङो उन्दै समाव बुंनो थाङोबा जों गोबां ओ माखासे रंजानायफोर खौ गेलेनायफोरखौ जों गोसखांहरनानै गावखौनो गाव मिनिनाय लाबोयो एबा गोजोननाय लाबोयो मालाबा समाव जोङो ओन्दै समनि लोगोफोरखौ लोगो मोनोबा जोङो उन्दै समनि बाथ्राफोरखौ फारसेनिफ्राय गोसखांनानै जोङो बुङो नोङो बिदिमोन नोङो बिदिमोन होननानै जोङो बेखौ बुङो एबा बिनि माबायदि खामानि मावनायमोन माबायदि थानायमोन जों इफोर खौ बुङो आरो गेलेनायनि बा-बाथायाव बुंनो थाङोबा जोङो फरायसालियाव थांनो बानाया बानाया जोंनियाव दंमोन। सोरबा सासे लोगो फैयाबानो जोंबो सोरबा सासे लोगोआबो थाङा बिदि बायदि दि सोलियोमोन जायनि बिनि थाखाय ओ बिमाफोरा गथ'फोरखौ एमब्रा एमब्रायैबाबो लानानै थांनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। मानो होनबाना ओ रावबो बिमाफोरा लुगैया जे सासे बिनि लोगोआ थाङाबानो गावनि फिसायाबो दा थांथों थाङालासिनो दा थाथों होननानै रावबो बेफोरखौ साना जायनि थाखाय साफ्रोमबो गथ'फोरखौनो फरायसालियाव दोनहैयोमोन आरो गथ गथ'फोरा ओ न' थानाय समावल'सो ओ ओन्दै समाव ओ फरायसालियाव थांनो बायोमोन जेब्ला फरायसालियाव मोनहैयो अब्ला लोगोफोरखौ जमा लोगो मोनहैलायनानै गासिबो गेलेनाय रंजानाय इफोरबायदिखो जोङो नुनो मोनोमोन एबा बेफोरबायदि स'मा जोंनि जिउआव ओ सोलिबोनायखो जों मिथियो
औ
आरो बेबायदिनो जोङो उन्दै समाव गोबां रोखोमनि ओ दैमाफोराव थाङोबा थब्ल'नाय गेलेनायजों लोगोसे जोङो ना हमोमोन ओ इफोरबायदिनो दैमाफोराव जे जे औवा फोर थायो औवाफोरनि बे औवानि ओ मा होनो बेखौ जेनेबा औवानि बिलाइ बिलाइ माने बेफोरबायदि माबा थायो अ बेयाय ना हाबना थायो। बेफोरबायदि औवा दानना दोननाय मा बायाव हा सुंआव ना थायो होननानै जोङो बेफोरखो आखाइजों मोजां नायनानै जों माबायोमोन आरो जि फिसा लांनानै जोङो गामसा एबा ओ सादोरफोरखो लांनानै जोङो जि-जि-जिं जिं आव ना हयोमोन इफोरबायदिनो जोङो दैमायावबो थानानै जोबोद इन्जय खामनोमोन एबा गेलेयोमोन रंजायोमोन इफोरबायदिनो जोङो उन्दै समनि बैफोरखो जोङो गारबोनायखो नुनो मोनदो दा जोङो बे उन्दै समनि बागै इसेबांआवनो दोनथ'नो सानबायमोन।
औ
ओ होमबा गोजोन्थो नोंथां
औ